हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दानदिसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो मागो बैसागो आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथां। जोंनि बर'नि दोरोङारिना। फोरबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरो।
औ
ओ मागो फोरबो होनना बुङोब्लाथ' ओ जोङो। जोंनि गासैबो जोंनि ओ जानाय लोंनाय बा फिथा सौराय जानाय ना। बेफोरबायदि ओ जोंनि बे फोरबोआ बेफोरबायदि जायो आरो। दा ओ जोङो बे मागो फोरबो बा मागो बैसागुखौ ना। बेयो माख ओ माग ओ माग दानाव जायो आरो बे ना। माग दानाव जायो औ। बे मागो फोरबोआव ना मानसि फोरनि जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय गेलेनाय बायदिफ्रा एसे ओ साबसिन जायो आरो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नों
ओ मानो होनना बुङोब्ला मानसिफोरनि गेजेरावनो जानाय लोंनाय। बायदिसिना ना बेफोरो जोंनिया आंखाल गैया जायो आरो। ओ मानोना बे समाव जोङो माखासे फोथारनि आबाद ना माखासे फोथारनि आबाद माइ आबादखोनो होन बा सबाय सिबिं आबाद। बेसर आबाद ओ बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो ओ बेयाव बै समाव जोङो मा थिखांजोबनानै लायो आरोना आबाद माव बोखांनानै जि मोननाय फसल जि फसल बेफोरखौ जोङो ओ थिखांजोबनानै लायो आरो बेनिखायनो बे फोरबोआव जोंनि जानाय लोंनाया साबसिन जायो आरो माने आंखाल गैयि जेनिबो आंखाल गैयि बायदि। जायो आरो उम। ओ जेरैहाय ना माइ बेसर सबाय सिबिं फुनाय ना। ओ बेफोरदि बायदि मारा होनायफोरखौ जोङो बै समाव। जोङो मा फोजोबस्रांनानै लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बेनिखायनो ओ जोंनि बै फोरबोआव जोंनि जानाय लोंनाय ना बेफोरो जोबोद गाजा गोमजायैनो जायो आरो। जोङो बै मागो फोरबोआव ना बै मागो फोरबोआव जोंहा मा ओ गाजा गोमजायै जों मा फिथा सौराइ जायो। ना फिथा सौराइ।
नंगौ नोंथा नंगौ।
दिसिना फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा ना बेफोरबायदि माखासे थावनि फिथा बेफोरबायदि नालेंखरनि फिथा बिदि फिथाफोरखौ जोङो बानायनानै जायो आरो नङा होमब्ला बेफोरबायदिनो जोंनि जा नाय लोंनायजों जोबोद ओ रासिन जायो आरोना। बै समाव जोंनि जानाय लोंनाया नङा होमबा औ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बे साननिनो मा होनो गिबि सानखालि ना बै मागो फोरबोनि ओ गिबि खालार खालि जोंनि गथ फ्रा ना ज' ज' जानानै भेलागुर सावोना? भेलागुर सावो औ फुङाव। भेलागुर सावनानै जोबोद ओ गोजोननाय रंजानाय लायो आरोना ओ बेफ बेफोरबायदि जोङो बे फोरबोखौ खालामनाय जायो आरो ओ दा बे भलागुर बा बेफोरबायदि सावनानै जोङो रंजायो बाजायो नङा होमबा औ। बे रंजाथाइ फोरबोफोरा बर' हारिनि गोदो समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे एंगारनो हायि फोरबो आरो ना। मोनफा मोनफा ओ फोरबो आरो जोङो बै फोरबोखौ जोंनि गोदो समनिफ्रायनो बेखौ ओ सोरजिबोनाय आरो बे फोरबोखौ। दा बे लेखायैनो जोङो दासिमबो बे फोरबोखौ जों फालिगासिनो दङ ना बा जोङो बे फोरबोखौ बावनो हाया आरो। थिक बेफोरबायदिनो नोंथाङा बे मागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ बेबायदिनो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो मागो फोरबोनि ओ किस ओ मागोआथ' भुक दानावसो जायो नालाय बिनिखायनो जोङो भेलाग्रुस खावनो थाखाय जोङो नारा बुथुमग्रोनानै लायो आरो नोंथां जा थे बेखौ फेलाग्रुप बालायनानै सावो आरो बिनि उनाव जोङो औ बे बुथुमनाय नाराफोरखौ जोङो ओ औवानि ओ मोनसे औवानि गन जों जोङो ओ थुमुरु औवा गनखौ जों खासथाबनानै बेनि सिङाव जोङो बे नारा खौ सोनानै ओ गोजौ खालामनानै भेलाग्रु खालामनाय जायो आरो। मानोना जोङो औ बे भेलाग्रुखौ जोङो ओ साइयोब्ला मागो दिननि से खालाराव जों बेला ओ बेखौ साइयोब्ला बेनि अरखौ जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जों बेखौ फोथायनानै दासिमबो सायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ ओ फुङावनो सिखारनानै जेरै गोदोनि सुबुंफोरा होनोमोनदि ओ दाउखा नुयियावनो सिखारनांगौ नङाबा उनावहाय थैयोब्ला दाउ खा जायो होननायलाइ गोदोनि सुबुंफोरनि होननाय खोथा लेखा जोङो ओ फुङावनो दुगै लोबै ओ सिखारनानै जोङो बेखौ साथि सावनानै जोङो भेलाग्रुखौ ओ सावनानै जोङो सायनाय जायो आरो नोंथां बेनि अरखौ औ जाहाथे जोंनि ओ देहायाव थानाय बिगुरनि बेमार आजार खारो बिनिखायनो जों अरखौ दासिमबो सायो आरो फेलागुरुखौ जाहाथे गोदोनि सुबुंनि बुंनाय लेखा जों बेखौ दासिमबो ओ फालियो आरो मानिबोनाय जोंनि मोनसे नेमखान्थि आरो बियो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिनि जोङो ओ फिथा सावो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ फिथा सावनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो अन गुन्दैखौ देग्रोनानै लाग्रोयो बिनि उनावनो जोङो फुङाव दुगै लोबै सिखारनानै जोङो बेखौबो जोङो ओ खावनानै जायो आरो फिथा जेरै ओ औ औ लावदुम फिथा औवा हासुं फिथा लारु एन्था फिथा थाव फिथा बे फोरखौ जोङो उम सावनानै जायो आरो मागो दमासियाव फिथा फिथा सौराय मागो औ मागो आ थ जोंनि मोनसे बर'फोरनिनो बेबि आं आंगो फोरबो ना बिनिखायनो जोङो बेखौ ओ फालिबोयो आरो नोंथां जेरै मागो दिनाव आलासि दुमसि फायो फिथा सौर जाहोयो आरो बिनि न' खर बैनि न'खर जोङो दासिमबो फिथा सौराय बेखौ जोङो जाहोयो आरो न'खर न'खर थांनानै बेनि न'आव बेनि न'आव आलासि दुमसि फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां जेरै जोङो ओ गिदिर औ जेरै जोङो गिदिरखौबो मागो दमासिनि से खालाराव जोंङो मानबावो जेरै आर'नाइ सोनानै जों गोदोरखौ खुलुमहैयो उन्दै उन्दैया गिदिरखौ मान होयो आरो नोंथां मागो दमासियाव बेखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो मागो ओ दमासियाव ओ गोदान गोदान
गोदान गोदान सि जोम गाननो औ नंगौ नंगौ औ गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबोआि औ नंगौ
ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फिथा सौराय देनानै जायो जानांगौ नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायना हो-होनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासि फोरबोआव मा मा फिथा सावना जानाय जायो नोंथां।
औ ओ जोंनि बे फोरबोआव बेफोरबायदिनो फिथा जायो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथा लारु फिथा ओ फिथा लावदुम ना बेफोरबायदि ओ सं माबायो आरो सावनानै जायो आरो बिनो जोंनि बर'नि गुबै फिथा होनना बुङोब्ला। बेनो आरोना बेनिफ्राय आरो जों बेलेग फिथा मोननाय नङा आरो जोंनि गुबै बर' फोरनि जोङो बे मागो फोरबोआव फिथा जायो होनब्ला बेनो एन्थाब फिथा थावनि फिथा लावदुम फिथा बेनो आरो बे जोंनि लावदुम फिथाइा जोबोर मुंदांखा आरोना बे फिथाइया जोंनि लावदुम फिथाइया औ जोबोर मोजां आरो बेनिफ्राय जोङो बै बैसागु ओ सरि बै माबा उम मागो फोरबो बा मागो बैसागो बै समाव ओ दमासि खालि
औ
ओ जोङो मा खालामो ओ जोङो बिदि जिगाब ना जिगाब माबा लानानै जोंनि माखासे ओ बिफांफोराव जेरैहाय थाइजौ थाइजौ बिफां बा गय बिफां नालेंखर बिफां ना बिदियाव जोङो मा ओ जिगाबनि माबाखौ बुन्था खालामनानै जोङो मा खालामो खानानै होयो आरोना जा फोथायनाय जायो जोङो जुदि बे समाव जुदि जों बेफोरबायदि खालामोब्ला ओ जोंनि गय फि फिथाइ बा खान्थाल फिथाइ बा थाइजौ फिथाइ ना बेफोर बिफांफोरा मोजां जायो बा फिथाइफोरा माने मोजाङै थायो होननानै बेखौ बेफोरबायदि फोथायो आरोना बे फोथायनाय हिसाबैनो जोङो दासिमबो बेफोरबायदि नेमखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथा नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि खालामो आरो आरो जोंनिया मोनसे मोनसे खोथाखौाव जेब्ला जोङो भेलागुर सावो ना जोङो भेलागुर सावो अब्ला जों भेलागुर सावखांनानै जोङो जि औवाजोंसो बानायनाय नालाय भेलागुर। नङा होमबा औवा जिगाब बायदिसिना जों बानायो ना औवायाथ' गुबैखा। भेलागुरनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जोङो जि। बेखौ सावबाय सावनायजों जेब्ला बेयाव जेब्ला अरसायगोन बे अरखाम खान्दा अरखोनि। जि जोङो भेलागुरनि। औवा खामखान्दा बेखौ जोङो न' न' लांनाय जायो आरोना न' न' लांनानै जों बहाबा। ओ सां बैसां सायाव। जोगोनारानो होन जिंखायानो होन बायदिसिना आबादनि जि साङाव ना। बा बिफाङाव जोङो मा होनो। बेखौ दोनहैनाय जायो आरोना जोंहा मोनसे फोथायनाय दङखि मा बेफोरखौ। खौ जों जुदि दोनहोैयोब्ला अब्लानिया जोंनि जि आबाद बा जोंनि। जाय बेफोरो जोबोर मोजाङैनो माने जायो होन्नानै जोङो। फोथायनाय दङो आरोना ओ निसय ओ नंगौ थारै नंगौबो जोङो।
औ अ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ जोंनि आबादखौ जों मोजां जानाय बायदि मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। बेफोरबायदिनो जोङो रंजालि बे मागो।
मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो आरो नोंथां जोङो मागो दमासि। सियाव खाथि खाला जोङो खानाफोर जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो। खानाफोरखौबो गोबां जायो आरो न'खरैनो जेरै मागो दमासि। सियाव न'खर न'खर ओ अमा बेदर ओ दाउ बेदर बेफ। बे खौ जोङो जाथारो आरो जों बर'फोरा जेरै अनला दाउ। ओ जों बेफोरखौ जायो जेरै नारजि अमा बेफोरथ' जोंनि ओ। दोरोङारि ओंख्रि नालाय जों बेफोरखौ न'खर न'खर ओ। जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मागो दमासियाव आरो जोङो मोनसे। मोनसे गोदो दंमोन। जेनेबा जोङो मागो दमासियाव जोङो मालायनि न'खरनिफ्राय। जेरै बन खावोमोन आरो जोङो। फिथाइ सामथाइ मैगं मैला बेखौ। खावनानै जोङो ओ खाना जाहोयोमोन आरो गोदो। मागो दमासियाव दाथ' बेखौ गोबांखौ नुनो मोनला।
नुला औ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै बिदिब्ला ओ नोंथांजों बे मागो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला ओ जोङो बिदिब्ला दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ।
दे।